उम, औ हेल' नोंथां माबोरै?
मोजां, मोजां खबर आलाय। नोंथां नालाय?
औ, आंनाबो बिदिनो मोजाङानो होनजायो। दा आं नोंथांनाव ओरैनो ट्रिपनि बारै रायलायनो कल हरदों आरोना बेरायनायनि बारै माबादि मा मिथिगौ इफोरनि बारैै एसे एसे खिन्थाना होयोबा आंनो आंबो उनाव साननो हागोनदि बिदि बेरायनांगौ होनना, होमबा एसे खिथा हरनो हागोन ना?
औ, जेनेबा ट्रिप होनो बालाय मोनसे नोङो मोनसे ए जायगानि इबो गावबाय थाग्रा जायगानि अनगायै गुबुन मोनसे जायगायाव जेनेबा दावबाय हैनाय गावनि प्रि समाव एसे रंजा हैनाय बेखौ बुंनो हायो जेनेबा बा ट्रिपखौ माने नों नोंनि गोसो बादियै सायख'नो हायो नोंनो माबादि ट्रिप नांगौ माबे जायगायाव थांनो गोसो बे बेखौ नोङो सायख'ना लानानै नोङो माने थांनो हायो थ' बेनि मोनसे मोनसे ट्रिप प्लान खालामनोबा जोङो जेनेबा गिबियावनो नायग्रोनां गोन गिबियावनो सायख'ग्रोना लानांगोन माबा मोनसे जायगायाव थांनो। बे जायगायाव थांनायनि उनाव माने नोङो माबे, जेब्ला बे जायगायाव थाङो होमबाना बा नांगोन खि नोङो बे जायगायाव माबे लामाजों मोनहैगोन माबोरै माबोरै मोनहैनो हागोन आरो बेनिफ्राय नायनांगोन बेवहाय मा मा खालामहैगोन आरो बेनिफ्राय मा बेसेबां खरसा जागोन बे फोरखौ माने सानना नायनांग्रोनांगोन आरोना ट्रिपआव थांनायनि सिगां। थ' बेफोरो माने खि ट्रिपआव थांनायनि सिगां जाहैबाय बेनि उनाव जेब्ला ट्रिप बाव थांथारगोन ना थिरांथा जायो होमब्लाना जेनेबा ट्रिपआव थांनानै रंजा हैनांगौ आरो माने गोसो बादियैनो माने माने रंजानोसो थांखादों नालाय ट्रिपखौ जेनेबा रंजा हैनांगौ। बेवहाय गोबां माने एक्टिभिटिफोरबो थासैयो जेनेबा पेराग्लायदिं खालामनो हैनांगौ। औ रक क्लाइमबिं खालामनांगौ। ओ जेनेबा दिप लाइनिं खालामनांगौ बटिं खालामनांगौ। सारफिं खालामनांगौ। बिदिनो जेनेबा नोङो हाजो ओनसोल लैथो ओनसोल बा लामा ओनसोल। हाग्राबारि अरनबारि। नेसनेल पार्कफोर बिदिनो गोबां जायगाफोर दङ ट्रिप खालामनो थाखाय। थ' बियो माने नोंथांनि गोसोनि सायाव सोना रो नोंथाङा माखौ मोजां मोनो। बिदिनो सायख'ना लानांगोन आरो, दा नोंथाङा मा ट्रिपनि सोमोन्दै
अ' बिदिनो आंबो एसे ट्रिपनि बारै मिथियो आरोना एसे एनै ओंखायनो आं नोंथांनाव सोंहरदोंमोन आङो। जेरै ट्रिपआ जों होन्नो थाङोबा मोनसेया जाबाय नोंनि गोसोखौ सान्थि बानायनो थाखाय बेरायो। गोसोखौहाय उसुं गुदुं मोनोबाथाय मोनसे जायगायाव थाबाय थानो हायाब्ला बेलेग जायगायाव थांना एसे सान् थियै बेरायनो लुबैयो नङा होनबा? ओमफ्राय मोनसेया जा बाय नोंनि रंजानायनि थाखाय बेरायो, नोंनि माने एसे हाग्रााबारिायाव थांनो लुगैयो हाग्राबारिनिफ्राय एसे माउन्टेन माने फाहार माने जोङो माने हाजोफ्राव थांनो लुुबैयो बेफोरबायाददि एदभेन्सारनि थायो आरोना आरो मोन या जाबाय जोंनि कालचार जोंनि जे माबा जेरै जोंना बर' होनना कालसार ना एसामिस होनना कालचार थोना सोरनाबा बेंगलि होनना कालसार थायो सोरनाबा गार' सोरनाबा इदि थायोना अब्ला बिदिनो कालसार कालसार बेरायनो लुगैदोंबा बेफोरो कालसार कालसार हिसाबै बेरायनो थाङो आरो ना जेरै नर्थ इस्टआव बेरायनो फैगोन सोरबा सोरबा नङाबा फरेन काल्सारखौ एसे इन्जय खालामा फरेननाव बेरायनो थांगोन बेफोरबो मोनसे ट्रिप आरोना बे टानस अफ ट्रिप जों बेलेग बेलेग धोरोमनि ट्रिप थायो आरोना आरो मोनसेया जाबाय ओ ओ बोरै मोनसे ट्रिपा जाबाय नोङो लोगो हमनो थांनाय सोरजोंबा बेरायनो थांनाय नोङो जोंनि गोजाननि लोगो दंनो एजोंहाय बेरायनो थांनाय बेना बेजोंनो लोगो मोननो थांनाय माने नों कानेक्सन बारायनाय आरोना एसे टाइम नोङो आगारनाय एसे जाय मानसिजों नों जायगायाव मोजां मोनो जायखौ नोङो ओ लोगो नोंनि हिसाबै मानियो बेजों एसे लोगोनो हमनो थांनायजों एसे रायजलायनाय आरोना आरो मोनसेया जाबाय मोनसे ट्रिपा जाबाय माबा नागिरनाय माबा नों माबा बस्थु नागिरनो लुगैनो नोङो जुदि फसिल नागिरनो लुगैदों अबावबा जुदि हाग्रा बारायाव थाना नोङो बिदि जुनारखौ नायनो लुगैदों बिदि जुनारखौ नुनो लुबैदों अबा अबेबा जायगा थांनानै फट' खेबनो लुगैदों बेफोरो बेफोरबो बिदि बिदिबो ट्रिप थायो आरोना आरो मोनसेया जाबाय बिदिनो हेल्थ नोंनि देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय थाङो सोरनाबा सोरनाबा थायो एनजाइटि फैलाबायो सोरनाबा बार मा होनो एयो इमान गारि हुंखा फोर नुलाबायना बे गोसोआ हुखु दुखु हखु दुखु मोना बिसोर सान्थि जायगायाव थांना आरोना बिसोरनि देहाफोरनि थाखायबो जायो सान्थि जायगायाव जिरायना आरो बिदिनो जेरै बिजनेसनि थायो आरोना बिजनेस ट्रिपबो थायो जेरै बिजनेस ट्रिपफोरा बिजनेसनिफ्रायनो ज' लोगो नांना थाङो बिसोरो जेरै इसोरो कनफारेन्स अबा मिथिङाव थाङो फरेननियाव थाङो फरेनावहाय मिथिं जादों नो बिखौ बिजनेस ट्रिपहोनसिगोन आरोना फरायनाय मिथिङाव थाङ थां थांनायावनो एसेख गिना फैयो बेफोरो जाबाय बिजनेस ट्रिप जाबाय उनावाय बिदिनो कालसार नांगखौ खिथाबाय एडभेन्सार हिसाबै आङो आरो बिदिनो बेलेग बेलेग धोरोमनि ट्रिप थायो आरोना मा एसे बेरायनांगौ आरोना ट्रिपफ्रावहायो बेरायनाया मोजां देहानि थाखाय मानो मोजां बियो एसे गुबुन गुबुन मानसि फोरबो लोगो मोनो बेरायबाथाय बेलेग बेलेग जायानि नों मोनसे जायगायाव थाबायाबाथाय नों बेलेग मानसिखौ लोगो मोननाय नङा ना बेलेग बेलेग धोरोमनि माबा माबि मा मा जायो बेलेग जायगायाव मा मा जाया बेफोरखौ मिन्थिनो मोननाय नङा मानसिफ्रा माबायदि जायो बेलेग जायगाना बे जायगानि मानसिफ्रा माबायदि बे जायगायावहाय माबायदि मा मा जायो मा जाया बेखौ मिथिजोबो आरोना बेरायबाथाय बेरायनाया गोनांथि आरोना नोंथाङा एसे माबा बुंनोबा
जेनेबा बिदिनो जेनेबा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ट्रिप दङ द मोनफ्रोमबो ट्रिपआ माने गु बुन आलदा आलदा माने खांथिफोर थागोन आरो जेनेबा नोंथाङा जेरै बुंबाय बिदिनो बिजनेसनिफोरा जे बिजनेस ट्रिपफोरा जेनेबा बिसोरो नि कनफारेन्स डिसकासननि थाखाय माने गुबुन गुबुन हादोर मोनसे बिजनेसाव गुबुन गुबुन हादोरजों सरजाब जायोब्ला जेनेबा गुबुन गुबुन हादोरसिम गोसारलाङोब्ला बे गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफोरा मोनसे दाबसे जायगा जायगायाव ज' लोगो नांनानै डिसकशन खालामो मिटिं खालामो बे जाहैबाय बिजनेस बे आरो बिदिनो जोङो मोनसे ट्रिप खालामोब्ला जुदि मोनसे जोङो ट्रेडिसनेल सोरनिबा ट्रेडिसनखौ मिथि मिथिनो लुबैदोंबाथाय जेनेबा बिसोरनि गुबै गामिफोराव थांनानै जेनेबा बिसोरनि जानाय लोंनाय मुसुरनाय मुसुरनाय आरो लकेल मानसिफोरजों रायज्लायनानै नायोब्ला जोङो बिसोरनि कालचारखौ मिथिना मोनो बेयो जाहैबाय कालचारेल ट्रिप आव जेरै नोंथाङा होनदोंमोन बिदिनो जेनेबा ओ जेनेबा जोङो ट्रिपफोरखौ माने बिदि खालामनो हायो जेनेबा जोङो मोनसे दा थाबै थायैनो साननो हायोदि मा मायाव ट्रिप खालामगोन बिदिनो जेनेबा जोङो उनाव फिउसाराव मा मा ट्रिप ट्रिप खालामगोन बेखौ जेनेबा दा ओ फानना लानो हायो आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो ट्रिपफोरनि गेजेरावनो जेनेबा मोनसे रड ट्रिप होनना बुंजायो जेनेबा खालि जेबो डेस्टिनेसन गैया नोङो लाम लामायावनो गारि सालायनानै लामाखौनो इन्जय खालामलांगासिनो साइड सिन खालामनानै बे बियो माने जोबोर मोजां मोजां आरो ना रड ट्रिपबा
द औ बेथ' नंगौ
औ जेनेबा ओ मा होनो ट्रिपा बेनो जेनेबा बेखौ सेराव ट्रिप खालामनो थांबाथाय जोङो लैथोनि सोमोन्दै गोबां मिथिनो मोनगोन जेनेबा लैथोआ बोरै लैथोनि दोहौनि सोमोन्दै जोङो नुनानै मोनदांगोन आरो मोनदांगोन आरो ना लैथोनि लैथोखौ जों लैथोआ बोरै आरो लैथोनि सेर सेर लैथोनि लैथोनि सेराव थानाय ओमफ्राय हारिमुनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनगोन बोरै मा बेनि मानसिफोरा जिउ खुंगासिनो दं दा बेनो आरोबाव नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो
अ बिदिनो जेरै ट्रिपा सोरबा सोरबा ट्रिपखौहाय फ्लाइटजों थाङो जेरै नोंथाङा बुंदों मा गारि लामा लामा सना थाङो गारिजोंनो बेबो रड ट्रिप थायो सोरबा सोरबा बिदिनो ट्रेनजों थाङो आरो ना बिदिनो बेलेक बेलेक बिदि हिसाबै थाङो सोरबा हाय गारिजों थांलाय फ्लाइटजों थांलाय ट्रेनजों थांलाय सोरबा बाइकजों थाङो लो सोरबा सोरबा हारसिं थाङो ट्रिपावहाय हारसिं थांबाथाय बेया गावनो सानसनांगौ जायो आरोना सब फ्रिदमा गावनाव फैजोबो गावनो साननांगौ गावनो माने गावनो मा खालामो मा खालामा गावनि सायाव आरोना बे हारसिंनि ट्रिपबा जोंना मोनसेया जाबाय ग्रुपनि लोगो नांना ट्रिपआव थाङो बेयावबाथाय मा मेम'रिस थायो आरोना मा नोंनि मा मा खालामो लोगोफोरजों मा मा खालामाखै बेआरोना नोंनि मोनसे थालाङो आरो ना मोनसे लोगोजों मा मा खालामना थाङो बेखौ थालाङो आरो ना नोंनि गोसो सिङावहायो अब्ला लानायखौ दोननो हायो आरो ना अब्ला फट' खेबना दोननो हायो नोंनि महरा दिनै ज' लोगो नांनानै सोर माबा बेरायनो थाङो मायाव थानो मा थाङामोन बेयावहायबा माने फैसाबो खम थाङो आरोना लोगोफोरजों ग्रुपाव थाङोबाथाय लोगोफोरजों ज' नांनो थाङोबाथाय हारसिं थाङाबाथाय बिदिनो खोसाबा थांसिगोन नाथाय हारसिं एसे खस्थ'बो जायो आरो ना हारसिं थांबाथाय एसे गिनांगौ जायो हारसिं थांनाय मानसि ज' थांबाथाय एसे मोजांसिन जायो आरोना बिदिनो इन्टारनेसनेल नेसनेल ओ इन्टारनेसनेल ट्रिप थायो नेसनेल दायो अबबा फरायनो थांनाय बेखौ खिथाखादोमोन दहयलाय अ नङा मोनसेया जाबाय फेमिलि ट्रिप थायो नोंनि न'नि मानसिजोंनो बेरायनो थांनाय नोंनि न'नि मानसि नों एसे नोंनि गोसोआव माबा खालामना दोननाय आरोना जों इदि आदि खालामदोंमोन होनना लिरना दोननाय आरो बिदिनो जेरै एक्सपिरियेन्स मोनो आरोना गोदान गोदान एक्सपिरियेन्स माने गोदान गोदान नोङो सोलोंनो मोनो ओ जे गोदान गोदान बुस्थु जानो मोनो नोङो जेरै राजस्थानाव थाङोबाथाय राजस्थानाव गिदिर गिदिर सिंग्रा जानो मोनगोन। बिदिनो बेलेग बेलेग जायगायाव थांबा तामिलनाडुआव थांबाथाय जोङो बांसिन माने दसाफोरखौ जानो मोनगोन बिसिनि टाइपनि दसा मोनगोन जेरै जोंनिथिंबो मोनजागोन जानो हागौ नाथाय बिसोरनि जे बानायनाय एसे बेलेग बानायो खोमा ए सेनि इनग्रेडयेन्टआ बेलेग जायो इसोनि जे मा मा होयो बेफोर बानायनायाव इसोर बेलेग जानो हागौ माने बिसोरनि बानायनायखौ जानो मोनगोन गासिनिबो जायगायावहाय बेलेग बेलेग जाग्रा मोनो जेरै जोंनिथिं माबायदि मैगंफोर मोनो बैसोरनियाव बैथिंबो इदि मैगंफोर खौ मोननाय नङा इथिंनि मैगंफोरखौ मोननायखौ जोंनिथिं मोननाय नोङा बिसिनि जाग्राफोरखौ मोननायखौ जोंनिथिं मोननाय नोङा जोंनिथिं मोननायखौ इसिनिथिं मोननाय नङा आरो बेरायनांगौ जायो आरोना नोंहाथ' बेरायना गोसोखौ सान्थि बानायना लानांगौ आरो जाथिनि नुवाैखौ नायजोबनांगौ आरोना आरो इदिनो जुदि ट्रिपफोर नोङो माबाफोर बेबादि बुक खालामनोबा मेग माइ ट्रिपनिफ्राय बुक खालामनो हायो आरो मोनसे इयावहाय नोङो नों हटेलफोरखौ नायजायो मायाव थानो मायाव थाया हटेलफ्रा सोरबा सोरबा ट्रिबा इदिनो दस दिन माने जे थामदिन ब्रैदिन बा दिनसो जायो इदिनो बुरजानि जायो आरोना सोरबा सोरबानि जेबाथ' मास मोनसे गोजा जायो। अब्ला बिदिनो नाय हयै ट्रिप लायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो रुम लायो जागा जागा आर सोरनि ट्रिप बाथ' गोलाव ट्रिप जायो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थाङो मोनसे जायगानिफ्राय मोन से जायगायाव थाङो बिदिनो गोबाव गिदिंना फैयो आरोना खेबसेनो बेरायखाना फैयो बिसोरो इसोरो रुम लायै लायै गावसोरनो बेकफोर गिदिर गिदिर लाना बाइकजोंनो ज' थाङो इसोरो। हाजो हालाफ्राहायो जेरै मा होनना ला ओरै माबाथिं फैबाय कलकाताथिं थांबाय कलकाताथिं फैबायाथाय पुरियाव थांबाय फुरिनिफ्राय थांबाथाय ओरै इदिनो गिदिंलांबाय थायो आरोना गोलाव जायगा गिदिंना बेरायनो थाङो बिदिनोसै आरो इसिबांखौनो खिथानोमोन आङो। नोंथांनिफ्राय इसिबानो मिथिनो लुुबैदोंमोन सपनिफ्राय साबायखर थाबाय नोंथां आरो मा बुंबावनोबा
अ समा जाबाय नालाय दोनथ'नोसै दे दिनैनि रायज्लायनायखौ ए
उ